औ खोनादों ना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ-औ नोंथांनि कल हरनाय जागोना मामोन नोंथां
आं नोंथांजों कल हरनायनि जाहोना बेनो जाहैबाय माने जोंनि सोलोंथाइनि बागै आं नोंथांजों एसे सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन
औ
सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
दे होमबा जोङो सावरायनोसै ना
औ दे
औ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला नोंथाङा बेखौ माबायदि गोनांथि सानो आंनो एसे फोरमायना होग्रोलाय
सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो बेखौ जोङो मिथिखागौ आथिखालाव जाय बिथांमोना दिनै सोलों गोजौ सोलोंथाइ लाबाय सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जों फारफ्रोमनिबो बिथिंखौ जोङो नायनानै जों बुजिनो हायो सोलोंथाइ यानो जोंनि सिनस्रि बायसा नङा होमबा नोंथां जेरै न' गंसेया जेरै खुन्था मुदा गैयाब्ला जेरै सुंथानानै थानो हाया थिग बिदिनो मानसियाबो जिउआव थांना थानोब्ला गावनि जिउखौ फसं थानोब्ला दिनै सो लोंथाइ गैयाबानो जेरै गसंना थानो हाया आरो माने दिनैनि बादायलायनाय मुायाव जोङो दिनै सोलोंथाइखौ जोबोरैनो गोनांथार होननानै आं सानो सोलोंथाइया जोंनि साख्रि बाख्रिनि थाखायल' नङा सोलोंथाइखौ नोङो बेफार फालांगि खालामनाय लोगोसे नों गाव खौ जिउ राहा दानाय बिदिनो नोङो गोबां नों खामानिखौ मावनो थाखायबो नों दिनै सोलोंथाइ नांगौ आरो सोलोंथाइखौ जोङो साफ्रोमबो मानसि यानो जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानांगोन अब्लासो जों मोनसे माहारिखौ जों गेरेम साहारि दानो हायो जों सोलोंथाइखौ गारनानै मोनसेबो खामानिखौनो जों दिनै मावनो हाया होननानै आं सानो आरो नोंथां औ सोलोंथाइखौ ओ जायनो जेनेबा दिनै सोलोंथाइ लानानै दिनै सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो नोंथांजोंबो दिनै नुलायाबाबो आं रायज्लायनो हादों नङा होनबा नोंथां जाय इन्टारनेटनि गेजेरजों दिनै बेसेबांबा जौगाबाय दिनै मुलुगा बेयो गासैबो सोलोंथाइजों लानानैसो दिनै जौगादों जुदि सोलोंथाइखौ जों जुदि मोनामोनब्ला दिनै रावबो बिगियाननि साइन्टिसफोराबो दिनै आबिस्कार खालामनो हानाय नङामोन गावनि साननाय हनायखौबो जे फोजौखांनो हानाय नङामोन आरो जेरै जुदि जों सोलोंथाइ नङाब्ला सोलोंथाइयानो जोंनि जिउ राहा दानायाव गाहाय बिफाव लायो आरो लोगोसे जोङो सोलोंथाइखौ जोङो जोंनिया एकाडेमिक लाइना जोंनिया
ओ बिदिनो जों एकाडेमिक लाइना जोंनि साब-साफ्रोमनिबो थाखाय गोनां जेरै सासे मानसिया जुदि मोजां जब मावदोंब्ला बे एकाडेमिक लेभेलजों जेरै हायार सेकेण्डारि जेरै बि ए फास बिदि फराय लांनांगोन नंङा होनबा फ्राय बियो ग्रेजुवेसनसिम बियो फरायलांनो हानांगोन जेरै बि ए फाससिम अब्लासो बियो सासे अफिसार रेंंकनि एग्जामखौ बियो जनो हागोन आरो गोदोथ' जोङो एल पि पासबानो बियो सासे एल पि स्कुल नि टिचार जायोमोन सासे मेट्रिक पास बानो बे एल पि स्कुल स्कुलनि टिचार बा एम इ स्कुलनि टिचार जानो हायोमोन नङा होमबा नोंथां आथिखालाथ' जोङो दिनै एल पि स्कुल नि टिचार जानांगौबा बियो हायार सेकेण्डारि पास जानांगोन लोगोसे बियो डि एल एड थानांगोन नङा होमबा जेरै हायार सेकेण्डारिनि जानांगौबा बिथाङा एम ए बि एड थाफानांगोन थिग बिदिनो दिनै कलेज लेभेलनि जानांगौबा नोंथाङा दिनै एम ए पास जानांगोन जेरै नेटस लेट जि आर एफ बिथांमोना डक्टरेट पि एस डि एम्फल थानांग नगां होनबा नोथाय जेरै सोलोंथाया बिदिनो गोबां जौगाबोबाय दिनै सासे प्रफेसार जानांगौबा बिथाङा दिनै जि आर एफ बा नेट स्लेट बिथाङा क्वालिफाइ जानांगौ होमब्लासो बिथाङा बेयो लेक्सारार जानो हागोन आरो नङा होमबा नोंथां थिग बिदिनो जोंनि सोलोंथाइया गोबां गोदोनिख्रुइ जोबोद जौगाबोबाय जोङो खम आरो जों दिनै दिनै साख्रि मोननाया गोब्राब बे दिनै चेलेन्जिं कम्पिटिसन मुगायाव, जोङो गोबां जोङो थावरिनोब्ला जोङो सोलोंथाइखौ गोनांथार। नानै आं सानो आरो अब्ला आं नोंथांनियाव सनो सोंनो लुबै दों जे सोलोंथाइया जोंनि थाखाय गोनांथि नंगौ ना नोंथांनि गोनांथि नङा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो आंनो।
उम नंगौ नोंथां । नोंथाङा थारैनो बुंलांखाबाय माने सोलोंथाइया जोंनि थाखाय माबायदि गोनांथि आरो सोलोंथ सोलोंथाइ गैयाब्ला दानि बे बादायलायनाय मुगायाव नङा होनबा नोथां, दानि मुगाखौथ' बादायलायनाय मुगा होनो नालाय, जाय दा बे मुगाया सलिगासिनो, बियो मोनसे बादायलायनायनि मुगा । दा नैबे बादायलायनाय मुगायाव माने सोलोंथाइ गैयाब्ला जों माने मुङा मुंसेयावबो माने मोजां जौगासारनाय बा जाफुंसारनाय सुबुंखौ जों जानायखौ नुनो मोनाखै आरो ना ।जेरै औ गासैबो खामानिया दायो माखासे नों ससियेल मिडिया एक्टिभिटिफ्रावनो होन बा नोङो माबा मोनसे खामानि मावनो नागिरनाय। माने गासैबो सोलोंथाइनि सायावनो गोहोम गोग्लैनायखौ नुदों आरो ।
औ
आरो माने गोदोनि समाव जेन'बा लेखाफोर रोङाबाबो, जेरैबायदि गोदोनि समावहाय दाहोना फोर थानानै गावनि उदैखौ सुफुंदोंमोन सोरबा बायदिया । नङा होमबा । रुवाथिफोर थानानै, नाथाय दानि जुगाव जों बेफोरखौ बहुद माने गोबाङैनो खमखौ नुदों आरो दा रावनिबो न'खरफ्राव दाहोना रुवाथि थालिया । लालिया दा बिदिनो जाय सोलोंथाइखौ गावनि थाखाय गोनांथि होननानै सानाखै नै बिसोर सुबुंखौ बांसिन दा दानि जुगाव बिदि खामानिफोरबो मोननो थांला नालाय दा बे मुगायाव माने बेफोर सुबुंखौनो सोलोंथाइखौ जाया गावनि आंगो नांथारगौ होननानै सानाखै बिसोर सुबुंखौ माने गोदाव सोराव जानाय माने गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखायनो एकदम हालाय हाफाय जानांनाय बेफोर माखासे जाथायफोरखौ जों नुदों आरो जोंनि जायगाफोराव दा नाथाय जायफ्रा माने एसे थिबाबो नोंथां बुंनाय बायदिनो सोलोंथाइखौ माने साख्रि बाख्रिनिल' सानालासिनो गावनि जिउआव नांगौ होननानै जायफ्रा फरायनानै थादों दा बिसोरो माने माखासे जोंनि गामिफोरनि प्राइभेट स्कुलफोरावनो हाबनानै माने मोजां गाव रोंनाय गियानफोरखौ फैबाय थानाय उन्दै गथ'फोर देरबोबाय थानाय बिसोरनो फोरोंनो हानायखौबो जों नुदों आरो ना जायफ्रा सोलोंथाइखौ माने नंगौ नांगौ बियो गोनांथार होननानै सानदों दा बेफोरखौ जायफ्रा नांगौ होननानै सानदों माने बेफोरखौ जोङो नुदों आरो जोंनि गामिफोराव जायफ्रा सरखारि साख्रि मोनाखैब्लाबो बि बिसोरो ओरैनो थायाखै सोलोंनानै बिसोरो बेखारै थायाखै बिसोरो माने गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हानाय बे गियानखौ मोननायखाय माबोरैबा गावनि आथिंङाव गाव गसं नांगौ बिनि गियानखौ मोननायखाय बिसोरो बेबायदिनो फिसा फिसौ स्कुलफ्रावबाबो हाब नानै गावसोरनि रोंनायफोरखौ फोरोंगासिनो दं आरो
सैथोआनो। जों जेनेबा आथिखालाव गोबाङानो जेबा गोबां स्कुल दं नङा होमबा जेरै प्राइभेट गभमेन्ट नङा होमबा जायफोरा फेनसार फेनसारा थ' जोंनि ओनसोलाव गोमालांनो हमबाय दायो जोंनि ओनसोलाव दङ प्राइभेट आरो गभमेन्ट। बेखायनो जायफोरा जेबो माने बेयाव जेबो डाउद लानाङा। गोनांथि गैया जे जेनेबा प्राइभेटाव फोरोंबासो जेनेबा मोजां रिजाल्ट जागोन। गभमेन्टआव फरायब्ला मोजां रिजाजाल्ट जाया। बेयो जोंनि फोरोंनायनि टेकनिकआ आदब खायदाया जोंनिया जायफ्रा गभमेन्ट स्कुलाव फोरोंदों बिथांमोननि आदब खायदा फोरोंनायाबो एसे सोलायनांसिगोन आ रो नङा होमा दिनैनि बादायलायनायाव गोदोनि बायसा जोङो फोरोंबाय थाबोला जोङो दिनै गथ'फोरखौ मा एसे थाब ग्रथ खालामनो हा हाया जेरैबायसा प्राइभेटफोरनिया एसे ओ गभमेन्टफोरनिख्रुइ एसे फार्स्ट आरो ग्रथ खालामनाय जायो होननानै गोबाङानो फोथायो। एक्सुलि जोंनि गभमेन्टआवबो जोङो गोबां सुबिदासो दोङो जों सोलोंनो हायोब्ला जों गभमेन्टआवबो गोबां जेरै ओ जौगासारनो हायो। आरो प्राइभेट गभनमेन्ट आंनि थाखाय दिडिफारेन्स थाया आरो नोंथां नोंथाङा मा सानो बेखौ? जेनेबा प्राइभेटआ गभमेन्टआव फरायब्लासो जेनेबा सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनगोन बेथ' जेब्लाबो जानो हाया। नङा हबा नोंथां जेरै गुन गोनां सोलोंथाइखौ नों प्राइभेटआवबाबो मोनगोन गभमेन्टआवबाबो मोनगोन अब्लाथ' जोङो गोदोथ' जोङो प्राइभेट होनायानो गैयामोन जोंनि समावथ' नङा होमबा जों दिनै गभमेन्ट फेन्सार स्कुलावनो दिनै फरायनानै जेरै- जों बे लेभेलाव मोनफैबाय थिग बिदिनो। जेबो फाराग लानाङा आरो जेरै- गोजौ सोलोंथाइ लानायाव। अब्ला गासैबो जोङो सोलोंलांनो हागोन आरो आं नोंथांनियाव मोनसे खोथा खौ सोंनो लुबैदों जेनेबा सासे गारजेना। गावनि गथ'खौ सासे मोजां गुन गोनां सोलोंथायाइयाव माबायदि बिफाव लायोब्ला। सासे गथ'आ गुन गोनां गियानखौ मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां थारैनो हागोन ओ जोंनि गथ' ग' थाइ फोरनि फरायनाया माने बबेबा मोनसे फरायसालि बा बिनि फोरोंगिरिफोरनि सायावल' सोनारा। बिनि गासै बिफावा न'खरनि फ्रायनो जागायो नालाय न'खरावनो बेखौ नायग्रोनांगौ जायो। नङा होमबा गासैखौबो जुदि फोरोंगिरि। फा-फरायसालिनि सायावनो हगारनानै होजोबोबा। नोंनि गथ'नि गासैबो बेबायदिनो रोंनाय मानायफ्रा। एसेबाबो माने डाउन जागोन बा गाहाय जालांगोन आरो ना। जाय न'खरनि बिमा-फिफाया गावनि गथ'खौ माने फोरोंनाय स माव मोजां जोथोन लानो हायाखै। गाव निजे माने जिरायफानानै फोरोंनो हायाखै। नैबेसोरनि गथ'फोरखौ माने एसे फरायनायाव एसे माने खम जानायखौ नुयो आरोखि ना। खिन्थु सोरबायदि बिमा बि फा दं माने गावनि गथ'फोरखौ बिराद रोंजानो लुबैनानै नङा होमबा। स्कुल गनायनि उनावनो। फरायसालिनिफ्राय गबोनायनि उनावनो गावनो सोरनिबा बिमा नङाबा बिफाया। गथ'खौ जिरायफानानै गथ' फोरजों जिरायफानानै फोरोंनायखौ जों नुदों नोङा होमबा आरो बिदिनो। मोजां माने बोसोन लाग्रा खोथा मानिग्रा गथ'फोरनि बिसोर जादों आरो
औ
जायफ्रा फरायनायाव गथ'फोरजों गावनि फिसाफोरजों थायेम समखौ होफानो हायाखै नै बिसोर गथ'फोरखौ बारा बिमा बिफा माने उन्दैनिफ्रायनो माने बिमा बिफानि बारा खोथा लाया माया बिदि जायो आरो माखासे बिमा बिफा दं माने गथ'आ आं फराया होननानै एसे बुंबानो माने बेना बिदिनोसै होननानै ओरैनो थाग्रा दं आरो बेखौ फोरोंनायबो नंला नायनायबो नंला नङा होमबा आं बादों आं फरायनो बादों होनबाथाय सोरनिबा गथ' बा बिदि होनबाथाय माने सोरनिबा बिमा बिफाया बारा नांजानायखौ नुवा आरो दा बिदि जानाङा माने जोंनि बिमा बिफायानो माने गुबैयै दायथ' लानानै बेखौ मोजाङै फोरोंनांगौ आरो दे होमबा नोंथां जोङो दिनैनि सावरायनायखौ औ बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां गोजोन्थों नोंथां गोजोनथों